हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ
खोनादोंना
औ खोनादों
औ ओमफ्राय दायो मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों नोंथाङा
औ नोंथाङा बुंग्रोदों नोंथाङा कल खालामनाय हिसाबै मा आयदानि सायाव सावरायोबा मोजां जागोन
आयदायाथ बिदिनो सावरायबावनांगौ गोबां आयदा दङ बेबायदिनो सावरायनो मटिभ दा नोंथाङा माबायदि माखौ रायज्लायबा साबसिन जागोन बायदि मोनो
आंनि बादिबाथ' दायो दैज्लां बोथोर नालाय ना गुरनायनि सोमोन्दै सावरायोबा साबसिन जागोन नामा
औ ना गुरनाय होनबाथ' बिराद मोजां आदा सावरायनो थाखाय ना गुरनाय ना गुरनायबा बर'फ्रासो ना गुरो गुबुन हारिफ्रा ना गुरनो हा रोङा दायाव ना गुरनाय सोदोबा बर' हारि जों मोनसे सोमोन्दो गोनां मोनसे कालसारेल एबा हारिमुवारि मोनसे खामानि एबा बिदि आरो ना गुरनाय ना गुरनायाव बर' हिन्जावफ्रा ना गुरो बिदिनो बिदिनो ना गुरनाय होनोब्लाथाय बर' हिनजावफ्रा बिदिनो दैमा बिलो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगा ना थानाय जायगाफोरावहाय गुरनानै जानो जानायखौ फेमिलिखौ सुफुंनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ ना गुरनाय होनोबाथ' बर' आइजोफोरा जोबोद मोनसे गोसो गोरबोनि फ्राय मोनसे बेयो सोमोन्दो गोनां हारिमु दा बेखौ नंखाय बुंनो हाया दा बियो ना गुरनाया सरासनस्रा ना गुरनायल' जानानै थायाखै बेयो मोनफा जिउआव थांना थानायनि मोनसे राहा लामा होननानैबो आं बुंनो सानो गोबां मान सिया ना गुरनानैबो बा नाजों ना फाननानै संसार जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों
फेमिलिनि गोनांथिखौ सुफुंदों आरोना
नोंथाङा खोनागासिनो दङ
औ खोनागासिनो दं आङो
औ ना गुरनाया बेबादिनो मोनसे बर' आइजोफोरजों मोनसे जोबोद खाबजाथाव सोमोन्दो गोनां होननानै आं सानो
औ
दायो जोङो दैमा दैसा बिलो दंग' बेफोराव जोङो ना गुरहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा ना गुरनायजों लोगोसे बेयो गोबां रोखोमनि जोङो जेखाइ खबाय लानानै आरो फल' लानानै बेबादिनो जोङो ना हखांग्रा बेखौ खौ मा होनगोन सान्द्रि दा बेबादि मोनसे औ जेंगाय बेबादिनो जोङो
ओरैनो हाग्रा गुदुंफ्राव ना गुरनायाव बाहाया बेखौ दैमायाव बाला गुरनाय नङाबा बिदिनो हाब्रु दोलो दोलोफ्राव ना सालिनाय बिदियाव बाहायो आरो जेंगायजोंबा
औ थारैनो बे मोनसे जोबोद मोजां बेबादिनो जोङो ना गुरनानै आरो ना गुरनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
आरो फल' ना माबानो थाखायथ' मोनसे फल' दङ होमबा बे फल'खौथ' आरो दै गिदिर गिदिर बिलेग गिदिर गिदिरावसो
औ-औ बेखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों औ-औ ओरैनो आरो बेफोर बादिनो गोबां
मा बुंदों औ-औ
जोंनिथिंथ' नाया बिदिनो फुख्रिया गावबागाव गावबागाव फुख्रिनि ना बा फख्रियाव फिसिनायबा बिनि बेलेग ना थायो बिदिनो फिसिनाय मागुर गोरि मागुर बिदिनो जाफान खावै माबा बिदिनो बेलेग बेलेग ना फिसियो आरो दा बेबायदिनो हाग्रायाव एबा फिया जासे ओरैनो माबायाव मोननाय बायदिबा दुब्लि बारिफ्राव बा बिलोफ्राव बा बिदिनो दैमाफ्राव ना मोननाय बायदिबाथ' बिदिनो बालाबाथिया फिथिख्रि मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो नास्राय ना मोनगोन नाथुर ना मोनगोन बेनिफ्राय माबा मोनगोन मा होनो गोरि मोनगोन बेबायदि नाखौ मोननो हाय मोनो आरो दे जों ओमफ्राय दैमाफोरावहाय नास्राय नाफोरखौ मोनो खम ओमफ्राय बेफोरावहाय बालाबाथिया ना बांसिन मोनो आरो बालाबाथि आरो फिथिख्रि बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव नाया गुबुन गुबुन रोखोमनि मोननो मोनो खोमा जेरै बाला बारि बेवहाय नाफोरखौहाय बै ना थेंगोना ना मा होनो बेफोरखौ बांसिन मोनो जोंथिं खिन्थु बिदि बालासिया जायगा नङा नालाय ओमफ्राय बेवहाय बारा बै माबाखौ ना थेंगोना बा बालायाव था थाग्राफोरखौ बारा मोना आरो नोंसिनिथिं मा मा नाफोरखौ मोनो
जोंनिथिंथ' गांजेमाबो मोननाय जायो नोंथाङा मिथि
अ औ गांजेमा गांजेमायाथ' बिराद मोजां गांजेमाखौ दायो खम जाबाय बिराद नों गांजेमाया सिगां समावसो बिराद गांजेमा मोनोमोन जों दुब्लि बारि बारि बिनि बिदै नागिरहैयोमोन ओमफ्राय दा एसे खम जाबाय नामा गांजेमानि बिबाङा
जोंनिथिंजाय मोनो आरो औ खोनागासिनो आं ओंखारागासिनो
अ-अ आंना माने आंना माने एसे प्रब्लेम जायो स्पिकारा गाहायाव लानानैसो रायज्लायनो गोनां जायो बेयाव बिराद प्रब्लेम जायो आरो दे नोंथाङा खोन्थालांदो नोंसिनिथिं मा मा ना मा
औ जों जोंनिथिंजाय बेबादिनो गांजेमाबो मोननाय जायो आरो एंखावरि एंखावरिखौथ' नोंथाङा मिथियो जानांगौ
औ मिथियो सिंखावरि होननानै बुङो बेखौ
एंखावरि होनो ना जोंनिथिं माने एकावरि होनना बुङो आरो जोंनि रावजों
बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुङै मिथियो खिन्थु मोनसे रोखोमसेयानो
औ बेबायदिनो एंखावरियाबो बाथोन देनानै जानो थाखाय बिराद मोजां नाङो आरो स्रेम स्रेम एवनानै जानोबो गाहाम जायो आरो बेबादिनो हाग्रायाव मोननाय नाफोरा जेनेबा जोङो नोंथाङा होनबाय बोथिया ना मोनो सें ना गोरि ना मोनो दा बेफोरखौ मैथाफोरजों जाजायो आरो
मैथाफोरजों जानानै मोजां मोनोना नोंथाङा
औ मैथाजों मोजां मैथा मैथाखौथ' बर'फ्रा जराद मोजां मोनो मैथाजों नाजों मैथा होनबा नायासो सिगां सिगां माने ना मोनोब्ला बांसिन मैथा खौ गोसोखाङो आरो मैथाजों जायो बिदिनो सबायजों जायो ओमफ्राय बिदिनो अनलाजोंबो जालायलाङो दालिजोंबो जालायलाङो मानसिफ्रा
औ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा बिदिनो जोङो ना गुरनो थांनाय समावहाय जोङो गोबां आ मा होनगोन बेखौ आ बहाबा बोरिफोराव जोङो ना गुरग्लांनो मोना होननानै मोनसे सुबुं फोथायनायबो दङ ओ माने जिबौ सिखार होनो बोरियाव गुर
अ-अ ए बोरियावहाय बोरियावहाय जेखाइ साबा आरो बेखौ फोथायथ' आरो बोरियावहाय जेब्ला जेखाय सागोन दै गैयै जायगा यावहाय अब्ला जिबौ गाखोयो होननानै फोथ थायो आरो ओंखायनो बोरियाव ना गुरो जेखाइ साना साया आरो
बे थारैनो मोनसे फोथायनाय नङा होमबा दा बे फोथायनाया आथिखालाव दासिमबो दङ नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबाङानो फोथायो जानांगौ नङा होमबा
फोथायो बेबायदि ना गुरनो माबाथाय बिदिनो माबाखौहाय जेखायखौ थु-थु होननानै खनथाम खनब्रैसो खुदैै मुजुलायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बानलु गोरान खबायाव सोना लायो मानि थाखाय सोना लायो मिथिया खिन्थु बानलु गोरान सोना लायो आरो ओमफ्राय ना गुरनो थाखायबा खबायखौ जेब्ला जान्जियावखौ खागोन अब्ला
उम
माने थु थु होननानै मुजियो आरो खोनथामना खनब्रैसो बिदि आरो
बै बानलु गोरान होननाया आं मिथिनायाव ओरैनो जेनेबा जाय बानलु गोरान सोग्रा बैनियाव नाया जुदि गोबाङै ओ खबाइ बुंजासे थायोबा बियो जाहाथे खुगा नाङा बेबादि मोनसे फोथायनाय जानांगौ आं मोनथिनायाव
औ थागोन मोनफ्रोम मोनफ्रोम माबायावहाय बिदि फोथायनाय थायो मोनसे रिजोन थायो एबा जाहोन थायो नङा होमबा?
औ थायो। दा बेफोरो थारैनो जोबोद सावरायनां आयदा बेनि अनगायैबो जों फोरा ओ ना गुरनाय बेलायाव आथिखालावथ' जोङो ओ खम जालांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो
उम दायो बियो मोनसे मोनसे समावहाय बियो ओ जोबलांगोन नामा आंहा एसे सन्देह दङ ओ नाथायबा हले बियो जेबोबा जोंहा हारिनि हारिमुवा ओ खहा जागोन बा लोरबां जागोन होननानै आङो ओ आं सानो आरो नोंथाङा
औ बेफोर मोनसे कालसारेल माखासे दिन्थिफुंनाय माखासे आर्ट होननानै बुंनांगोन।
औ
आरो बेफोरजों जा हारिया मोनसे मोनसे हारिया रिप्रेजेन्ट जायो एबा सिनायथि जायो मोनसे मोनसे जेनेबा आइडेन्टिटि दङ आरो बे ना गुरनायावबो बेनिखायनो जों बयबो लाखिनाया मोजां आरो बेबायदि मोनसे दिन्थिफुंनाय खामानिफोरखौ
औ औ थारैनो ओ आथिखालावथ' ना होनोब्ला जोङो ओ गावबा गावनो फख्रि थाखायो नालाय बेहाय जोङो सारनानै जोङो जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो दा दा बेखायनो जानो हागौ गोबाङानो ना गुरनाय ओ सिस्टेमफोरखौ बा आदबफोरखौ जोङो नागारबोनायखौ नुनो मोनबोदों। आरो समनिबो आंखाल जाबोबाय नालाय आथिखालाव नङा होनबा दा बेबादिनो सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
औ दे होनब्ला दोनथ'सैदां ना।
औ नोंथां जोबोद मोजां नांबाय ओ गु रनायनि सोमोन्दै सावरायनानै उनावहाय लोगो मोनफिनगोन
औ दे।